नोंथां औ खुलुमबाय नों नोंथां गोजोन सानजौफुनि नोंथांनिसि म गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय नों नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो। औ नोंथां आंबो दङ दा ओरैनो जिरायनानै।
अ नंगौ नामा नोंथां? नोंथांनो मोनसे गोनां बाथ्रा सा सावरायनोसो नोंथांनिया कल खालामनाय जादोंमोन होमबा। नोंथांनो फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नामा नोंथां मा खोथा नोंथाङा सोंनो हागोन रायज्लायनोबो हागोन।
नोंथांमोननि जायगायाव बा नोंथांमोननि ओनसोलाव जानाय माखासे फोर्बोफोरनि सोमोन्दैसो नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथां।
औ नोंथां नो-नोंथाङा फोरबो होनबाथ' गोबां रोखोमनि फोरबो दङ। मोनसे जाबाय ओ मोनसे गामियारि फोरबो थायो मोनसे ओनसोलारि फोरबो थायो मोनसे फेस्टिभेल थायो एबा ओ गेदेर फोरबो आरो बे गासै गासैबो जायगायावनो फालिनाय जायो नोंथाङा माबेबा ओनसोलनि ओ माबेबा फोरबोनि सायाव सो सावरायनो सानदोंमोन बेखौ एसे फोरमायनो हा
औ नोंथां नोंथाङा गासिखौबो फोरमायनो हागोन फारि फारि गिबियाव नोंथाङा गामियारि फोरबो बुंदों ना नोंथां बे
औ गामियारि फोरबोखौ एसे फोरमायना होनायसै औ नोंथां आं मोनसे फोरबो फोरबोनिनि सायावनो नोंथां फोरमायनो सानबाय होनबा फोरबोआनो जाहैबाय जोंनि ओनसोलाव ओ फालिजानाय मोनसे गोनांथार एबा गोदो गोदो गोदा
औ मा फोरबो नोंथां बे बे अ नंगौ नामा नोंथां आंथ' खोनाफेराखैबो नु फेराखैबोमोन नोंथां माबोरै फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो आंनो
औ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां फोरमायलांनोसै फारि फारियैनो बे फोरबोखौ फालिनाय जायो बैसागु दाननि जोबथा सान सानाव फालिनाय जायो आरो नोंथां बे फोरबोखौ बैसागुनि ओ जोबथा सानखालि गामि जोंनि गामि ओ जोंनि ओनोलनि एबा जोंनि गामिनि गासैब गासैबो रायजो राजाफोरा खौसेयै जानानै ओ फोरबोखौ खुंनाय जायो बे फोरबो खुंनायाव गासैबो सो रायजोनि सुबुंफोरानो न'खौ गिबियावनो थारग्रो जोबना लानाय जायो बेनि उनाव ओ दौरिया थांनानै बे फोरबो फोरबोखौ ओ फालिनो थाखाय न' न' थांनानै न'खौ ओ थारबोनो थारबोफिननाय जायो लोगोसे न' न' न' हाबनानै न'निफ्राय ओ खेन्दा खांना लाना फै नोंथां खेन्दा एबा फुजानि मोनसे ओ मा होनोखौ प्रसाद होनोनो थाखाय एबा माइरंफोर लाना फैनाय जायो आरो नोंथां जाहाथे आनान गसाइनायाव बेफोर माइरं एबा ओ फिथाइ सामथफोरखौ होनानै ओ फोथ खौ खुंनो हायो आरो जेब्ला बे फोरबोखौ खुंनो फुंबिलियाव फुंबिलिनिफ्रायनो लाहार फाहार खालामनाय जायो मानो होनोबा बे फोरबोआ साननैनि हाबाफारिजों खुंनाय जायो बे फोरबोखौ खुंनो थाखाय गामिनि बुरै बेन्थ' बेनला सेंग्रा सिख्ला गासिबो लोगो नांनानै खुंनाय जायो नोंथां
बादि जे खुंनाय जायो होनगोन आं थां गिबि सान आरो नैथि सानाव माबायदि खुंनाय जायो नोंथां औ नोंथां गिबि सान होनना बुङोब्ला गिबि सानावनो जाहैबाय
ओ बे बेयाव सानै आबै आबौ थायो बे आबै आबौखौ जोङो ओ फुजिनाय जायो नोंथां मानो होनना बुङोबा ओ बे आबै आबौनि मुङावनो जोङो फुजाखौ फालियो बे आबौ आबै आबौखौ बानायनो थाखाय मोनसे न'नि गोनांथि जायो बे गोनांथियो जे न'खौ थालिर दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो थालिर दंफांखौ दाननानै थालिर ओ दनाखौ जिरनानै मोनसे न' समायना न' बानायनाय जायो आरो थालिरनो बेनि उनाव बे आबै आबौ बानायनो थाखाय गामिनि गासैबो ओ बिमा एबा आदै मादै आबै आबौ मोना आबै मोना थांना ला न'निफ्राय न' बानायनो बानायनो बानायनाय बे थोरि एबा न'आव सि दानो लाबोनाय खुन्दुं आग्लायनायफोरखौ लानानै बेनो आब आबौ बानायनाय जायो आब आबौनि मेगनफोर बानायनो थाखाय खायसे फिथाइ जेरै खुन्थाइ फिथाइ ओ बेफोरखौ बाहायनाय जायो जेरै आबै आबौनि। मोनसे मोदोमफोरखौ बानायनो थाखाय दुरुंजों बानायनाय जायो बिनि महर आरो बेखौ ओ बानायखांनानै मोनाबिलियाव बानायखांनानै बेखौ मोनाबिलियावनो बेखौ नेनो थाखाय ओ मोसा मोसा दोरोङारि सल' एबा खुगा मेथाइफोरखौ रोजाब रोजाब सान सान ओंखारजासे एबा अखा थमब्लेटजासे बेखौ मोसा मोसा आबै आबौखौ नेनाय जायो बेनि उनाव नैथि सानखालि जोङो सोरांबाय नालाय नैथि सानखालि जोङो बेखौ। मोसा मोसानो बेहाय बेहाय फुंबिलियावनो गिबियाव दौरि दौरिनि दौदिनि आरो दौरिया गिबियै जिरायग्रोनाय जायो बेयाव सासे ला बार'लामभा थायो बेयो ज जिरायग्रोनाय जायो बेनि उनाव बेहाय बिसोरो जिरायखां रायजोफोरा खुलुमो बेनि उनाव गासैबो रायजोफोरानो बोर बिनो फैयो बेजों लोगोसे मोनसे फोथायनाय दङ जायफोर जायफोर हौवा गोदान एबा हिनजाव गोदाना फिसाफोर एबा गथ'फोर मोननो रोङाखैब्ला बेयावनो बोर बिनाय जायो नोंथां औ नोंथां बे
फोरबोया मोजाङानो नोंथां।
बिनायाव ओ हिनजावखौ सिगाङाव दोननानै हौवाखौ उनाव दोननानै हिनजावनाव बेयाव दोननाय लथा मोनसे दङ लथा होनना बुङो जोंनिया नोंथां बेखौ बे गोथार दै खौ बानानै बानानै बे आबै आबौखौ स्नि बार गिदिंनाय जायो नोंथां स्नि बार गिदिंलनाय से बार गिदिंलाय खनसे खुलुमलाय से बार गिदिंलाय खेबसे खुलुमलाय बिदिनो स्नि बार खालामनाय जायो बेहाय बेनि हिनजाव आरो हौवानि उन उन गासैबो रायजोफोरनि सुबुं फोरा मोसा मोसा बिथांमोननियाव बिथांमोननाव बोर बिनानै होयो जाहाथे आबै आबौमोना बिसोरखौ नाहरनानै बिथांमोननि जा बोर बिदों बेखौ हरफुंथों होननानै मोनफुंथों होननानै आबै आबौआनो ओ आबै आबौमोननियाव बोर बिना होनाय जायो आरो। औ औ नोंथां आर मोनसे नोंथांनो फोरमायनो सानबावदों आं बेहनो बेहायनो बर'फोरनि जेरै ना गुरनाय नाव जावनाय गराय दाब्रायनाय बेफोरबायदिनो गोबां दिन्थियारि मोसानायफोरखौ दोरोङारि मोसानायफोरखौ
औ नंगौ नामा नोंथां औ औ नोंथां नोंथाङा आंनिफ्राय मा मोन थिनो लुबैदों।
अ नोंथांनि नोंथांनिफ्राय आं बेखौनो मिथिनो सानदोंदि नोंथांमोननि ओनसोलाव ओनसोलाव एबा ओ गामियाव फोरबोफोर खुंनायनि सोमोन्दै एसे सोमोन्दै मिथिनो सानदोंमोन नोथां एसे फोरमायनो हागोन ना
हागोन नोंथां अब्ला आङो फोरबो बुङोब्ला आं जोंनिया व खुंनाय फोरबोनि माबाव आङो बैसागु फोरबोखोनो बुंनो सान्दों नोंथां जाय जोंनि बर'फोरनि मुंदांखा मोनसे फोरबो आरो ना नोंथां बैसागुआ जोंहा इंराजियाव नायोब्ला जोङो एप्रिल दानाव जानायखौ नुनो मोनो नोंथां औ ओमफ्राय नाथाय जोंनि एसामिस केलेन्डार बा जोंनि बर'नि केलेन्डाराव नायोबाथाय जों मायाव मोनो ओ जोङो सैथ्र दाननि जोबथा दाननि फाय बैसाग दानाव जानायखो नुनो मोनो आरो नोंथां औ जोङो बैसागुखौ गासै स्नि सानसिम फालिनाय जायो नोंथां बेहाय जोङो गिबि सान खौ मा बुङो मोसौ बैसागु होनना बुङो जेराव जो मोसौफोर खौ दैमा दैसायाव लांनानै थुखैहोयो बेवहाय लोगो से लाव फान्थाव हाल दि दिग्लि थि बांग्रिखब बिदिनो रायदों बायदिसिना माबाखौ जोङो बुथुमनानै माला सुयो आरोना नोंथां आरो मोसौखौबो जोङो गङाव थाव फुनहोयो बिदिनो गोदान माबा जोङो माबायो आरोना थाव फुन होनानै जोङो फोथाबो गाहोयो ओमपाय जों दैमायाव थुखै लांखांनानै फोथाराव उदाङै आगारना होयो आरो ओमफाय बेलासि समाव मा खालामो मोसौआ जेब्ला फैफिनो अब्ला जोङो मोसौनि बे गोदोनायाव गानहोनाय लोरिङा बेखौ जों हास नानै गोदान माबाजों दिरुंजों खाना दोननाय जायो आरो ओमाय बेवहाय जोङो मोसौ गलियाव फुजाबो होनाय जायो मोसौनि मुङाव ओमफाय नैथि सान जेरै मानसिनि मुङाव फालिनाय जायो थामथि सानखौ सैमानि मुङाव ब्रैथि सानखौ अमानि मुङाव बा थि सानखौ दाउफोरनि मुङाव बेदिनो दथि सानखौबो बाखि बेलेग जिब जुनारनि मुङाव ओमफाय आरो स्निथि सानखौ जोङो खुरमा बाय बाहागिनि मुङा खुंनाय जायो आरो ना नोंथां ओमफ्राय बैसागोजों सोमोन्दो लाखिनो जोङो गामियाव मोनसे मिथिं लानाय जायो आरो ना साननैनि हाबाफारिजों बेनिनो जोङो गिबियाव मा खालामो बे मिथिंजों सोमोन्दो बा लोब्बा लानानै जोङो बैसागुनि जि गिबि सान जाय मोसौ थुखै खालि आरोना नोंथां। बेखालि जों मा खालामो गामियाव माखासे दोरोङारि गेलेनाय खेला दुलाफोरखौ होनाय जायो आरो नोंथां बेहाय जोङो मा मा होयो खारनाय, बारनाय, दिरुं बोलायनाय, हांसो हमनाय, काबादि गेलेनाय, ओमफ्राय बिब्दिनो थालिर बिफां गाखोनाय, ओमफ्राय गिला गेलेनाय, गर गेलेनाय, बिदिनो गो दो लोब्बा लाबो गोदो गोदाय जों लोब्बा लाखिनानै जोङो मा माखासे दोरोङारि आदब खो नायनानै खेलाफोरखौ होनाय जायो आरो नोंथां। औ नंगौ नोंथां ओमफ्राय जोङो बुंनो थाङोब्ला बेहाय जोङो बैसागुआव जेनेबा माखासे दामग्रा दुग्रा दाम दामग्रा देग्रा आगजुफोर लानानै जोङो बैसागु रंजायो जेरै गामिनि न'खर न'खर हाबनानै जोङो मोसाहैयो रंजाहैयो गामिनि गासैबो सेंग्रा-सिख्ला, बोराय-बुरै, गथ'-गथाय गासिखौबो लानानै आरो ना नोंथां ओमफ्राय जोङो बेहाय मा खालामो जोङो मोसा मोसा जोङो मागियो आरो मागिनायनि जोङो सान्दानि मुङै बा जोंनो माइरंफोर नङाबा फैसाफोर हरो आरो नोंथां। बेहाय जोङो मा बैसागुआव जोङो गाहायै नुनो मोनो जौ बाहायनाय जौ गिसि जौ गोरान ओमफ्राय अमा बायदिसिना जानायफोरखौ जों नुयो आरो ना बेदर बायदिसिना जानाय जों नुयो ओमफ्राय बेहाय जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनायफोरखौ दिन्थिनाय जायो आरो नोंथां। औ नोंगौ नोंथां बिदिनो जोङो बैसागोनि गिबि सान खालि जोङो मा खालामो माखासे गोखा गोखैफोर हाग्रानिफ्राय मैगंफोरखौ गासै मोन जिस्नि था ना जिदाइनथा मैगंफोरखौ बुथुमनानै जोङो संनाय जायो आरोना नोंथां जायखौ जों बेदरफोरजों संनाय जायो, अमा बेदर नङाबा दाउ बेदरजों संनाय जायो। बेखौ जायोब्ला जोंहा मा जायो जोंनि देहानि सानाय सुनाय बेमार आजार गासैबो दानगारलाङो जाहैबाय नोंथां। औ नोंगौ नोंथां। बिदिनो जोङो बैसागुनि बैसागु बोथोराव जाजेननो गिबि मंगलबार ना मंगलबार बारायखौ जोङो गोथार मंगलबार बाराय होननानै बै दिनखालि जोङो बाथौ मन्दिरफोराव जोङो फुजा होनाय जायो आरो नोंथां आरो न'खर न'खरबो फुजा होनाय जायो। बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै जोंनि गामियाव आङो मिथिं जायो होनदोंमोनना नोंथां बे मिथिङाव जोङो फरायसानि माखासे गियानखौ जों नायनो थाखाय बा बे फरायसाफोरा बेसेबां दावखोनो हाखो बा सुबुंफोरजों माबायदि रायज्लायनांगौ बेफोरखौ जोङो नायनो थाखाय जों मा खालामो बा मोनसे जायगायाव एबा जोङो माइकखौ हमनानै माबायदि रायलायनांगौ बेनाव बेबायदि गोहोआ दंना गैया बेखौ नायनो थाखाय जोङो खन्थाइ आवरायहोनाय सोंगाब सोंनाय बादायलायनाय बिदिनो हरखाब बुंनाय होमबा बाथ्रा दानथेनाय बादायलायनाय बेफोर हाबाफारिखौ जोङो लानाय जायो आरो नोंथां बेवहाय जोङो जाय फरायसाफोरा साबसिनै बुंथिनो हागोन बा गामिनि सुबुङा साबसिनै बुंथिनो हागोन बेखौनो जोङो सायखनानै सेथि बान्था नैथि बान्था आरो थामथि बान्था हिसाबै होनाय जायो आरो नोंथां बेजों लोगोसे माखासे जोंनि दोरोङारि मेथाइ रोजाबनाय मोसानाय फाव दिन्थिनाय बेफोरखौ जोङो दिन्थिफुंनाय जायो आरो बादाय होलायनाय जायो आरो नोंथां औ नंगौ नोंथां ओमफ्राय जोंहा बेहाय गोजान गोजाननि माखासे आलासिफोर लाबोयो आरो बिसोरखौ जोङो बुंथिगिरि महरै लानानै फैयो जाहाथे बिसोरो जोंनियाव माबा मोनसे जोंनि इयुन जोलैनो रोंगौथिफोरखौ होलांनो हागोन नामा बा लामा दिन्थिलांनो हागोन नामा बेखौ नोजोर होनानै जोङो आलासिफोरखौ लेंंना लाबोनाय जायो आरो नोंथां औ नंगौ नोंथां औ नोंथांमोननिखौबो बेफोरबायदि जायी दा नोंथां औ जायो